अ खोनादोंना अ ओ दायो जोङो आं नोंजों एक्सरसाइज नि खोथाखौ एसे सावरायनो होननानै सानदों आरो
औ दे सावरायजागोन दे
ओ एक्सासाइस नोंसोर नोंसोरनि ओनसोलाव बिदि एक्सारसाइसनि सरसा खालामनाय स्कुलफोर दं नामा यगा सेन्टारफोर दं नामा दा नोंसोरनि मानसि फ्रा एक्सारसाइस खालामोब्ला अबाव खालामो एसे फोरमायनो हागोन नामा
जोंनियावथ' बेवहाय एक्सारसाइस खालामनाय बिदि सेन्टारफोरखौ खोनानो मोनाखै इउगा स्कुल फोर बेबायदि गैया। ओरैनो मानसि फोरालाय सोरबा सोरबा जिम दङो मोननै मोनथामसो जे बेयाव बेवहायनो थांनाय खोनायो आरो गोबां मानसि फोरानो जिम जइन खालामनानै बेवहायनो थाङो।
उम
बेनिफ्राय जोंथ' जिमबो लाफेरनाय जायाखै नालाय बेखायनो बिफोराव हाबनाय जाफेराखै आरो हाफेरनाय जायाखै।
जोंनि बिथिंजाय आं जि जायगायाव थायो
औ औ
बे जायगायावहाय यगा सेन्टारबो दङ।
औ औ
जिमबो दङ। आरो बे ओ खारनाय बारनायनि कच होनाय दङ। बे माबा कि खेला गेलेनायाबो मोनसे एक्सारसाइस जेनेबा केराटे भलिबल कच बेफोरबो मोनफा मोनफा एक्सारसाइसआनो। बेयावबो एक्सारसाइस फोरोङो। बिदि माबाफोरखौ नुयो आरो फुं फुङावनो सिखारनानै बोराय बुरै बिदि फिफ्टियार सिक्स थिइयार्स फरटि फाइभ इयार्स नि बोराय बुरिफोरखौ जोङो यगा सेन्टाराव लारि लारि थांनाय नुयो आरोखि।
औ
ओमफ्राय बेयाव बहुद एक्सारसाइस खालामो मानसिफ्रा। फ्रा यगाया यगाया एखदम सबसे ओ फुराना एक्सारसाइस नालाय योगाया सबसे फुर रानना एक्सारसाइस आरो बयनिख्रुइ बुंनाय बुङो मानसिफ्रा बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन आरो बयनिबो थाखाय फ्लेक्सिबोल ओ एक्सारसाइसानो जाबाय यगा
औ
बिदि होननानै गोरों गोराफ्रा बुंलांदों आरो आरो बुङोबो यगाया यगाया एकदम मानसिखौनि साननाय हनायखौ बिराद गेवस्रा होयोन आरोखि ओमफ्राय गुबुन गुबुन एस एक्सारसाइसआबो जेनेबा खारनाय उम खारनाय आरो गुबुन गुबुन फ्रि हेन्ड एक्सारसाइस बायदिसिना ओ बाफु खेला गेलेनायाबो मोनसे एक्सारसाइसाव गोलैयो माने बे एक्सारसाइज यामानस मानसिनि माने ओ माइन्दखौ माने फ्रि खालामो आरो माइनखो फ्रि माइन्डखौ स्ट्रं खालामो गोसोआव हमथानो हानाय खालामो थैनि सला स सला मोजां जायो ओ ब्ला ब्लाड प्रेसारफोरा खमियो
औ
ओ देहाया फिट थायो। बिदि आरो बा देहाखौ जोङो खायफा खायफा अंगखौ जोङो इउस खालामा नालाय इउस खालामाब्लाथाय बे अंग'फ्रा उइक जालाङोनो आरोखि।
औ।
ओमफ्राय जुदि जोङो बे एक्सारसाइस खालामोबा बै अंगफोराबो मोनसे मा एक्टिभ जानानै थायो आरो। बैफोर अंग'फ्रा जुद जुदि एक्टिभ जानानै थाजोबा मानसिनि अंगफ्रा जुदि एक्टिभ जाजोबनानै थायोब्ला मानसिनि देहायाव बिराद मोजां थायोनो ओमफ्राय बेजों एक्सारसाइसआ ओंखायनो आं सानो एक्सारसाइसआ बिराद इम्परटेन्ट आरो।
औ।
मानसिनि मोनसे पार्ट हिसाबै लानांगौ। एक्सारसाइसखौ उम जेरै जों ओंखाम सा-सामफ्रोमबो ओंखामखौ जायो ओंखाम जानाया जोंनि लाइफनि मोनसे पार्ट ‌। जानाय लोंनाया जोंहा ओ जानाय लोंनाया लाइफनि मोनसे पार्ट। बडिनि जों बडिनो नांथारगौ जोंनो । जानाय लोंनाय थिग बिदिनो एक्सा साइसखौबो एक्सारसाइसखौबो जोंनि देहानि थाखाय गोनांथार । जेरै जों ओंखाम जायाब्ला थाया। जायालासिन थाया बिदिनो एक्सा साइस खालामालासिनो थानो नाङा आरोखि।
औ।
एक्सारसाइजआ एकदम मानसिनि ओंखाम जानाय बायदि इम्परटेन्ट जानांगौ आरोखि। आंनि मथे। ब्ला। ओंखायनो जोङो बे एक्सारसाइसनि जोहै लोंनाय जानाय फोराबो खमिलाङो ।
औ।
बिथिं द्राग्स जानाय बायदिसिना आरो मबाइल एडिक्टेड जानाय ‌ बायदिसिना फ्रा आरो मानसिफ्रा मबाइलसो नायबाय थायोना एनिटाइम बे बे मबाइल नायबाय थाबा माने देहाया गाज्रि जायो। मबाइलखो जोंनो मानो नाङो खामानियाव बाहायनो नांगौ। नङा होमबा? खिन्थु जोङो बेखौ एनि टाइम जों बाहायो। जायनि जुनै जोंनि मेग गना गाज्रि जायो। खोमाया गाज्रि जायो। ओम जुदि जों म बाइलखौ दोननानै जोंदो जे सरिया सरसा खालामोबा। फे जोङो बेलासे समाव दसे फिल्डआव थांनानै
औ
एक्सारसाइस खालामहैयोबा बा फुटबल गेलेहैयोबा बा गुबुन खेला गेलेयोबा बा रानिं खालामहैयोब्ला
औ
देहाया माने बे मबाइल नायनानै जेसेबां जोंहा खहा जानो गोनां दङ। बे जानाय नङा आरो बेनि सो बिनिफिटसो मोनगोन जों नङा होमबा?
औ औ।
उम आरो बे बे मेन्टेलि मोनसे डिप्रेसन जायो नालाय बिदि मबाइल सबाइल थुुबाय थाबा बेफोरो माने गैया जालांगोन आरो उम बिदिनो फुङाव सिखारनानै जों फुंङावनो मबाइल नायनाय नायस्लायस्लाय
औ
जोङो दसे जुदि मरनिं अवाक खालामोबा
औ औ।
बेजों देहाया जोंहा जोबोर माने बेनिफिट गोदोनि मानसिफ्रा आसि बोसोर नब बै बोसोर एक्स' बोसोरसिम थांनानै थायोमोन नो गो
औ औ
मानो थायोमोन गोदोनि मानसिफ्रा मबाइल नायामोन।
औ
फुंनि सारिथायावनो सिखारसै सारिथायावनो सिखारनानै बिसोरो दुब्लियाव खामानि मावहोयोमोन।
औ
बारि बागानाव खामानि मावहैयोमोन आरो बे सेन्देलबो गानामोन। आथिं गोजा थाबाय लांङोमोन।
औ
जायनि जुनै बिसोरनि मेगना गाज्रि जायामोन। होनो मोनना? जोंनि आबौआ जोंनि आबैया अखा फोर दान सोराङावबो बिजियाव खुन्दुं सुनो हायोमोन। होननानै बुङोमोना मानसिफ्रा बे ओ मेन काहानिया बेनो बे गोदोनि मानसिफ्रा थाब उन्दुनोसै
औ
फुङावनो सिखारनानै दुब्लियाव खामानि मावनोसै बारियाव खामानि मावसै फुङावनो सिखारना थाबायनोसै मरनिं वाक खालामसै। बेनि थाखायनो बिसो जोरो माने आसि बोसोर नोब्बै बोसोरसिम जोरनानै थायोमोन आरो। खिन्तु दा आथिखालाव मानसिफ्रा उन्दुनोसै हर थौनानै म बाइल थुयै थुयै नङा होमबा? बायदिसिना माबानानै ओनोफ्राय सिखारनोसै हरनि अ सिखारनोसै उम सा नजौलायनानै आ दस ता ए गरथायाव सिखारनोसै
औ
बिदिजों अबाव देहाया बिथ' सिक्सटि बोसोरबो जोरनाय नङा।
औ
जोंनियाव मा जादों दाइबेटिस बेरामा जादों।
औ
सार बेरामा जानो हमदों बायदिसिना देन्जार देन्जार बेरामा जानो हमदों बे बेनो आरो गुबै माबाफ्रा जाहोना बे हरि सर्सा गैयिनि थाखायनो जादों माने
औ
नों मा स सानो बे बेलायाव बुंगोनना
औ नंगौ आंबो बेबायदिनो सानो जोंनि बे बेफोर जायगायावबो लामा लामा बे आसि बोसोरनिथ' बांद्राय गैला फिफ्टि सि ख्थि बे बेफोरबायदि बैसनि मानसिफोरखौ लामा लामा थाबायनाय नुयो मरनिं अवाक खालामो फुङाव गावसोरनि मावनांगौ खामानि मावनायनि सिगां सिगां बिसोर बेरायग्रोना लायो। बेनिफ्राय न'आव थांनानै गावनि मावनांगौ खामानि सिथ्ला सिबनाय ओंखाम संनाय साहा लों फुदुंनाय बेफोरबायदि खामानि मावहैयो आरो बेनिफ्राय जोंबोथ' दामानि लोगो सानै साथामसो दं बिदिनो आसाम पुलिसनि फरेस्टनि बेबायदि इन्टारभिउनि थाखाय
उम
प्रिफयार खामगासिनो आरो बेनिखायनो फुङावनो सिखारनानै पासथा बाजायाव फिल्डाव थाङो आरो रान खालामनो एसे एनै उम बारो बेनिफ्राय आरो एक्सारसाइसबो मोननैसो से खालामो दा मानिथ' दैज्लां गोलैबाय नालाय। अखाबो गोबां हाबाय थायो। बेनिखायनो जेसेबां सम मोनो इसेबां खालामनानै फैयो आरो मालाबा से घन्टा मालाबा आरो आधा घन्टा बेबायदिनो थानानै फैयो बिनिफ्राय आरो मोनाबिलियाव सम मोनबा अखाफोर हायाबा थाङो। दसे दसे बेरायनो। बिदिनो खारनो हाबा खारबाय खारनो हायाबा आरो थाबायनानैबाबो फैयो आरो ओमफ्राय खाथि खालानि गथ'फोरा फिल्डआव सोरबा क्रिकेट गेलेयो। सोरबा आरो फुटबल गोलैयो। सोरबा सोरबा आरो भलिबल गेलेयो बिदिनो गेलेफैयो आरो
ओ नोंसोरनिथिं माने सरे सरसा एक्सासाइसनि बारहावाया एसे दं आरोना? एक्सारसाइस खालामनांगौ। मानांगौ बे एसे माने एवारनेसा दं आरो देहानि फारसे।
औ
जोंना नै थायेमाबोस जालायबाय।
औ दे।
बेखिनियावनो दोनथनोसै।
औ दे दे।